खोनादोंना नोंथां औ गोजान मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ नंगौ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो
आं नोंथांनियाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंनि बे आथिखाल ओ समाजावहाय माखासे जेंनाफोर ओ सोमजियो आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो बे जेंनाफोरा मा मा जानो हाथाव आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो मा मा राह जो जोङो सुस्रांनो हागोन। बेनि सोमोन्दै नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
ओ
ओ जोङो समाजारि जेंना होननानै बुङोबा जोङो गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ मखनो हायो जेरै समाजाव सोलोंथाइनि जेंना समाजाव बायदि धोरोम बाय दि फोरखौ लानानै गावजों गाव एना एनिनि जेंना आरो बेबायदिनो जोङो मा होनो ओ समाजाव बेबायदिनो माखासे गाज्रि आखुनि मानसिफोर सोमजिनायनि जा होनाव जेंना जेरैहाय जोङो सासे मानसिनि आखुखौ नुयोब्ला गुबुन सासे बिदिनो फारि फारि सोलिलांनाय बा सोलोंलांनाय बेफोरखौ नुनो मोनलाङो। आरो बेबायदिनो समाजारि जेंना होननानै बुङोबा जों बेखौनो बुंनो हायो गुबुन गुबुन बिथिंनि दारै बा माबा मोनसे बा माबेबा मोनसे जाहोननि दारै जोंनि समाजाव मा खासे गुबुंले जानाय बा समाजनि सोलिनाय खान्थिखौ सिफायनाय ना बैफोरखौनो मा होननानै बुङो। समाजारि जेंना होननानै बुङो आरो मोनसे समाजाव जेंना होननानै बुङोबा जोङो बेबायदिनो ओ मानो थाखाय जायो होननानै बुङोबा जोङो जाय समाजाव लेखा रोंथाया जोंहा खम बा लेखा रोंनाय सुबुंफोरा जाहा खम बै समाजाव बाय बांसिन जेंना जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोबा बै समाजनि माखासे नियम खान्थिफोरा जे जाय जायगायाव जोङो ओ
लेखा रोंथाइफोरा बा लेखा रोंनाय गोहोफोरा जोंहा खम बा लेखा रोंनाय सुबुंफोरा खम। बैबायदि जायगानि सानस्राय बा सानस्रिफोरानो आलादा जायो आरो बेबायदिनो गावजों गाव गोरोबलायै गावजों गाव एना-एनि आरो बेबायदिनो माखासे साननो हनो रोङै बेफोरबायदि सुबुं थानायनि जाहोनाव जोंहा माखासे समाजा गोबां गुबुंले जालो आरो जोङो गोदो-गोदाय जोङो बेखौ नुनो मोनो जे जोंहा जोंनि बर' समाजा मोनसे गाज्रि थासारिमोन जेरैहाय जोङो दाउ, अमा फिसिनानै जौ संनानै जोङो बेबायदिनो गालाय-गुजाय जोङो मा होननानै बुङो रायजो जाबोनाय होननानै जोङो मा होनना बुङो बेबायदिनो गुबुन हारिजोंबो जोङो मुगै जानाय बेबायदि मोनसे मोनसे थासारि फैदोंमोन जाय समाव मा होनना बुङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो जेन'बा साहाफोर लोङोबा जोङो बै साहा लोंनाय कापफोरखौ सुनानै गारबोनांनाय बेफोरबायदि थासारिसिम जादोंमोन आरो बै समाव जोंखौ मानो मुगैयोमोन होननानै बुङोबा दाउ अमा फिसिनानै जाग्रा आरो मा होननानै बुङो जौ सावनानै जाग्रा आरो बेबायदिनो ओ मा होननानै बुङो लेथ्रा लेथ्रि थाग्रा बेफोरबादि फोथायोमोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे समाव मा होननानै बुंबाय माखासे सानसुमैफोर ओंखारबाय बेबायदिनो माखासे दाउ अमा फिसिनायखौ ओ बेबायदिनो मा होनना बुङो माखासे हानजा जानानै बा भलन्टियार ज' जानानै मा होननानै बुङो जौ संनायखौ हो बथानाय बा अमा फिसिनायखौ होबथानाय बैफोरबायदि माखासे गाज्रि हुदा जायफोरखौ गुबुन हारिया मुगैयोमोन बा जायफोर लानानै गुबुन हारिया मा होनना बुङो खोमा सुयोमोन बा बुङोमोन बा बेबायदिनो माखासे एना एनि एबा मुगैथाव आखु खालामोमोन बेबायदिनो जोङो बैफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय माखासे जौ संनायखौ होबथानाय दा अमा फिसिनायखौ होबथानाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे गाज्रि आखल आखु बा गाज्रि हुदाफोरखौ जोङो मा होनना बुङो ओ होबथानो नाजादोंमोन आरो बिनिफ्राय जोंनि समाजा एसे साबसिआव जादों आरो बेबायदिनो जोंनि समाजाव लासै लासै लेखा रोंथाइ आरो माखासे मोजां हुदाफोरा जौगालांनायनि जाहोनाव जोंहा बेबायदिनो सानफा एफा मा होनना बुंदो माखासे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंखौ अनसायग्रा जालांदों आरो बेबायदि जो समाव जोङो जौगानाय जानांगौबा जोङो मा लेखा रोंथाइ गोहोआ रोंनायनि अनजिमाया जोंहा गोबांथार जालांगोन आरो नङा होनबा नोंथां? बेबायदिनो जोंनि समाज समाज होननानै बुङोबा जों समाजखौ फोसाबनो थाखाय जोङो मा होननानै बुङो बाव मोनसे समाजारि हनजा थानो नांगोन जेरैहाय गुबुन गुबुन आफादफोर बा गुबुन गुबुन राजखान्थिारि हान्जाफोर गुबुन गुबुन बेबायदिनो ओ मा होनना बुङो समाज सिबिग्रा बा समाज फोसाबग्रा हान्जाफोर थानो नांगौ नङा होमबा नोंथां? मोनसे समाजाव मोजां जानोबा बेयाव मोनफ्रोम बिथिङावनो रोंखा राखा जानांगोन जेरैहाय जोङो धोरोमखौ लानानै एना एनिया जोंहा जोबनो नांगोन आरो बेबायदिनो जोंहा मा होनना बुङो माखासे जे गाज्रि हुदाफोर जेरै जौ संनानै फाननाय बा बैफोरबायाददि हुदाफ्रोरा खारनो ओ खारनो नांगोन बा गारनो नांगोन जौ संनानै फाननाय हुदाया जोंहा समाजनि मोनसे गुबुंले जाहोन मोनसे बिराद गिदिर जाहोन मानो होननानै बुङोबा जोङो सासे सुबुङा जौ लोङोब्ला बेयो गावखौनो साननो हाया आरो बियो मा गावखौनो बिराद दुगानानै लागोन आरो बै समाव बिसोरो बुलाय सोलाय जागोन नांलाय खमलाय जागोन आरो बेबायदिनो जोङो माखासे बिसोरनि आखुखौ नुनानैनो जोंनि लाइमोनफोराबो जों जोंहा सानफा एफा सोलोंलांगोन आरो बेबायदिनो सासे न'खरा जेनेबा जौ संनानै फानोब्लाबो मा बै सासे न'खरा संनानै फाननानै जोहैनो बेयाव मा होनना बुङो फुरा गारि गामि दरसे बा गुबुन गुबुन गामिनियाबो बेयाव बायनानै लोंफैगोन नङा होम्बा? बेबायदिनो बे लोंनाय बै लोंनाय बेबायदिनो सानफा एफा लोंलांनायजों जोंनि समाजनि माखासे गुबुंले थासारि जालांगोन आरो बेबायदिनो सोरनिबा लोंनायखौ नुबाय आरो दिनै सोरबा सासेयाबो थांफादावबाय बेबायदिनो लोंहैदावबाय बेबायदिनो लोङै लोङै मा बयबो लोंग्रा जालाङोबा बेबायदिनो सानफ्रामबो जौ फेनानै थायोबा सोर समाजखौ फोसाबगोन नङा होमबा बेबायदि जालाङो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि सुबुं माहारिनि जोंनि थांना थानाया बेबायदिनो उन जोलै संलांनायखौ जोङो नुनो हमोनो मानो होननानै बुङोबा सोरबा सासे सुबुङा मोजां जादावलाङोबा बेजों माखासे माखासे मानसिफोरा खारफालाङो बा मोजां जाफालाङो आरो बेबायदिनो सोरबा सासे मानसिया गारजि जायोबा बेजों लोगोसे गुबुन माखासेयाबो निसय गाज्रि जाफागोन बिनि हुदा बिनि सोलिनाय बिनि आख आखल आखुखौ नुनानै नायनानै सोलोंनानै बा थांफानानै माखासे बेबायदिनो हुदा जालांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो ओ गाज्रि हुदाफोरखौ नागारनो नांगौ आरो समाज नि जौगानाय होन्नानै बुङोबा जोङो माखासे समाजाव माखासे फसंथानफोर थानांगोन जेरै सोलोंथाइनि फसंथान बेबायदिनो आरो मा होन्ना बुंदों देहा फाहामसालि बायदिसिना गुबुन गुबुन बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फसंथानफोर थायोबा जोंहा समाजा जौगायो आरो बेबायदिनो दा आरो माखायेसे समाज समाजै बा समाजखौ लानानै माखासे मोजां हाबाफारिफोर जेरै जोंहा माखासे ओ प्रग्रामफोर बा माखासे बिबुंथि लाखि गेलेनाय हाबाफारि बा माखासे बेबायदिनो सभाफोर बेफोरबायदि लायोबा जोंनि समाजा मोजां जालांनायनि ओ लामायाव फैयो आरो नङा होमबा नो थां। ओ नोंथाङाबो समाजनि सोमोन्दै बेबायदि फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दा नोंथाङानो बुंलांखाबाय आरोबाव आं बेखौ ओ समाजनि माखासे जेंनाफोरनि सोमोन्दै मोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों, दा जोङो समाजारि जेंना होननानै बुङोब्ला ओ बेखौनो जोङो मिथिनो हायो जे सोलोंथाइनि आंखाल बेयावनो सोलोंथाइ गैयाब्लानो मोनसे समाजावहाय गोबां जेंनाफोरा नुजायो बेनो जोंनि सोलोंथाइनि नि आंखाला नो मा समाजारि जेंनानि गुबै जाहोना। दा मोनसे समाजावहाय बेबायदि लेखा रोंनाय सुबुंनि सुबुं अनजिमाया खम जा योब्लानो मा जागोन बे मोनसे स समाजावहाय बेबायदि जेंनाया सोमजिगोन जेरै समाजारि जेंना होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बेबाय बायदिनो ओ मा होनो गथ' मावदांगांसाफोर, खाना फोथायनाय बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा हरनाय बेफोरनो जोंनि मा समाजनि मा माखासे मोनफा मोनफा गिदिर जेंनाया बेनो। दा जोङो मा जोंनि स समाजाव ओ नांगौसेबांनि सोलोंथाइ गैयैनि आंखालावनो मा जोङो सानस'नो हाया जायो आरो दा बेबायदिनो आरोबाव ओ बेफोर गथ' मावदांसाफोराबो मानि थाखाय जायो होनोब्ला ओ जोंनि जोंनावहाय नांगौसेबांनि सोलोंथाइ गैया दा बेनि थाखायनो मा ओ जोंनि गिदिर गोलावफोरा बिमा बिफाफोरा मा ओ गावनि गथ'फोरखौहाय मा थोजासे सोलोंथाइ होनो हायैयावनो मा जायो ओ समाजाव बेबायदिनो माखासे जेंनाया फैयो आरो दा ओ बे बेबायदिनो खाना फोथायनायाबो बेनो बिदिनो जायो बिनि गेजेरजोंनो जायो सोलोंथाइनि आंखालनि थाखायनो दा खाना फोथायनायाबो बे मा ओ बेबायदि गोबां खाना फोथायनाय दङ जेरैहाय ओ लामा हान्थियोब्ला बहाबाफोर थाङोब्ला ओ बे लामानि सिगाङाव माउजि बारस'योब्ला बेफोरबायदि बारस'योब्ला ओ जोंनि जिबनाव खैफोद जायो बेबायदि होननाय मोनसे साननाय बेबायदि फोथायनाय दङ आरो आरोबाव बेबायदिनो ओ खाना फोथायनाय होनोब्ला बेदिनो गिदिर गिदिर बिफांफोराव बहुद थायो बा माबा मोनसे बेबायदि होननानै गोबां फोथ थायनाया जोंनि गेजेराव थायो आरो बेफोरो मानि थाखाय जादों मा सोलोंथाइनि आंखालनि थाखायनो बेफोरो जेंनाफोरा जोंनि समाजावहाय मा सोमजियो। आरोबाव मोनसे ओ जोंनि समाजाव गिदिर जेंना होननानै बुङोब्ला मा उन्दै बैसोआव हाबा हाबा हरनाय। दा उन्दै बैसोआवहाय जोंनि ओ गोबां सुबुंफ्रानो ओ हाबा जायो जेरै सोलोंथाइनि आंखालाव थोजासे सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो मा उन्दै बैसोआवनो ओ हाबा जायो आरो मा न'खरनि मानसि फोराबो मा उन्दै बैसोआवनो हाबा हरो बेफोरबायदि हाबा हरनाय ओ खान्थिया मा जोंनि समाजाव गोबां जेंना ओ सोमजियो जेरै सासे गथ'आ ओ गाव बैसो जाययावनो हाब बा जायोब्ला बे मा गावखौ सामलाय गावखौनो बियो सामलायनोनो हाया आरो बेयाव जुदि बेयो हाबा जायोब्ला मा बेनि नख खर जानाया संसार जानाया मा ओ जोबोद बेबायदि खस्थ' मोनहैगोन आरो बेयो सासे उन्दै गथ'आ उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै बियो सासे ओ बिमा जानांगौब्ला बेनि गासैबो देहायारि आरो मेलेमारि बेफोर गासैबो मा ओ नांगौसेबांनि जौगायनि थाखाय बे मा ओ गासैबो बिथिङावनो बियो मा ओ गाहायाव गाहाय थाखोआव बिनि साननाय हनाया मा ओ गाहाय जालांगोन आरो माने बियो गावनि ग गथ'खौबो थोजासेनि बोसोन होनो हानाय सिफां जाहैनो हाया आरो बेनि थाखायनो मा ओ मोनसे समाजखौ गोजोनै लाखिनो थाखायब्ला जोङो मा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ जोङो होबथाथारनांगोन जुदि जोङो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो होबथानो हायाब्ला अब्ला बे ओ जोंनि समाजाव गोबां बेबायदिनो गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन आरो नङा होमबा नोंथां आरोबाव बेबायदिनो दङ ओ हाबानि मुङावहाय मा जोथोब बेबायदिनो ओ जोंनि समाजावथ' बेबायदि ओ दानि जुगावहाय गोबां बेबायदि हाबानि मुङाव जोथोब हरनाय बिनाय बेफोरो मा बारानिफ्राय बारा जाबोबाय नङा होमबा ओ गोदो गोदायथ' मा जाहाथे गावनि फिसाजोखौ गुबुन न'खराव बिलायहैयोबा फिसाजोनो मा अननाय हिसाबै माखासे अन्थकफोर हरोमोन नाथाय दानि जुगावहाय मा ओ अन्थबखौहाय मा गोबां ओ मा होनोमोनलाय बेबायदिनो बिनाय हरनाय बेबायदिया सोलिसै आरो दा ओ खायसे खायसे न'खराव बेबायदिनो थोजासे ओ अन्थबफोर मोनलाङाब्ला मा होनो ओ बे बिहामजोखौहाय मा होनो अयथासार खालामनाय बा नासयनाय बेफोरबायदि जे जेंनाया ओ जोंनि समाजाव दासिमबो दङ आरोखि ना दा बेफोर गासैखौबो होब थानो थाखाय जोङो मा ओ समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ होबथानो थाखाय मा जोङो सिगाङावनो सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन जोङो ओ नांगौ सेबां नांगौ सेबांनि मा सोलोंथाया जोंनाव थाथारनांगोन आरो दा सोलोंथाइ गोनां मोनसे समाज आरो सोलों गैयै मोनसे समाज फारागआबो गोबां दा मोनसे समाजाव जाया सोलोंथाइ गैया बे समाजावहाय मा बिसनि साननाय हनाय नेमखान्थि आसार खान्थि मानिनानै सोलिनाय बेफोर गासिबो मा जायो मोनसे समाजनि लेखा रोङि समाजनिया मा ओ गाहाय थाखोनि बेबायदि जायो आरो आरो मा जे समाजावहाय लेखा गोरों सुबुङा ओ बांसिन बेसनि समाजाबो मा गासैबो मा ओ मा होनो गोजौ थाखोनि जायो जोङो सासे लेखा गोरों जानानै मा जोङो समाजनि सोरबा गुबुन सासे लेखा रोङै ओ सुबुंखौबो जोङो मोजां बोसोन होनो हायो आरो दैदेनो हायो लामा होनो हायो जुदि जोङो गावनो लेखा रोङाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो गुबुनखौबो मा बोसोन होनो एबा दैदेननो हाया आरो। गाज्रि लामाजों सोरबा ओ समाजनि सुबुंफोरा थाङो। अब्लाबो मा बेखौ जोङो मा मोजां लामायावहाय जोङो बेखौ मालाबाबो बोसोन होनो हाया बेनिखायनो मा सोलों थायानो जोंनि थाखाय ओ गाहाय आरो गोनांथार दा आङो बेखौनो बुंबाय आरोबाव
औ नोंथां ओ थारैनो नोंथांजों सावरायनानै ओ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों नोंथां जोङो बेबादिनो समाजनि माखासे खोथा मोजां गाज्रि बेनि सोमोन्दै सावरायलाङो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।